खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथां जों मोन्नैसो आदेननि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। औ नोंथाङा समायना हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावहाय दैज्लां बोथोराव बांसिनै जोङो गाहाइयै माइनि आबाद बेखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
आरो बे माइनि आबादल' नङा जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरबो आबाद मावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि न'खर न'खर
औ औ।
ओ बिदिनो जोङो मेसें बोथोरावबो गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगं फोर आरो गोरान आबादफोर गोबां मुलाम्फा मोननाय आबादफोर मावो। जेरै- बेसर, सिबिं बायदि फोरावहाय बेसर सिबिंबाय सबाइ बायदि फोरावहाय जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ बिदिनो जोङो बे बेसर सिबिंफोरावहाय ओ जोङो बेसराव बेसरनिफ्राय जोङो थाव दिहुननो हायो। बे थावहा जोंहा गोबां बेसेन गोसा आथिखालाव नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो जोङो बे बेसरनि आबादखौ मावोब्लाथाय जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो। ओ जोङो बेसोरखौहाय जों फानोबो ओ गोबां बिबांनि जोङो ओ आबाद मावना मावोब्लाथाय जोङो बेखौहाय फाननानैबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो न'खरावबो जानो थाखाय जोङो बेखौनो बाहायनो हायो। औ बिदिनो बे आबाद फोरनि अनगायैबो गोथां मैगं थाइगंफोर जेरै ओ लाइ, लाफा ओ खबि खबियाथ' जोंना मोन थाम जाथनि दङ जेरै अलकबि, फुलकबि, बान्दा कबि आरो बायदि मैगंफोर गोबां दंबावो जेरै गाजर बायदिसिना ओ जोङो बेखौहाय बे खम समनि गेजेरावहाय जों मख'जोबनो हाया बे मैगंफोरखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिनो बै मैगंफोरखौहाय जोङो ओ न'खर न'खर जोङो न'आव जानो थाखाय ब्लाबो जों एसेब्लाबो जोङो गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जोङो ओ खायफाया बेखौहाय ओ फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बिबांनि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो खायफायाहाय ओ फाननो थाखाय नङाब्लाबो न'खर न'खर जानो थाखायल'बाबो एसे एसे जे बिबांनि जोङो बे बे मैगंफोरनि आबाद मावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो
औ औ।
ओ जोङो दैज्लां बोथोराव ओ मावनाय आबादफोर जेरै ओ माइआथ' थाखाबाय जोंना ओ बि दिनो औ सबायबिमा आरो मैथा, जोगोनार, खुमब्रा
औ औ।
ओ फि भिन्दि, फान्थाव बायदिफोरनि जोङो आबाद मावनायखौ जों नु नो मोनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय।
औ औ नंगौ।
ओ जोङो बे दैज्लां बोथोराव ओ बे माइनि आबाद मावनायावहाय ओ जोङो अम बेखौहाय जोङो बोसोरसेनि जानो थाखाय जोङो ओ मावनानै लाखानायखौ जों नुनो मोनो आरो न'खर न'खर जोङो। ओ बे जोङो माइ नङाब्ला थ' जों माइरंनिफ्राय जोङो ओंखाम जायो बे ओंखाम नङाब्लाथ' जों थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां। ओंखामानो जोंनि गाहाय आदार बेनिखायनो जोङो बेखौ बोसोरसेनि थाखाय जों जानो थाखाय ओ बेखौहाय बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो ओ जों नि बर'फोरनि बे माइ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बे आबाद मावनायावहाय गोबां फोरबो फोरबो जों खुंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिनो ओ बे फोरबो खुंनायफोरा जाबाय जोङो माइ गायजेननाय स मावहाय जोङो बिदिनो मायनाव फोरबो जों खुंनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जों जोबथि सानावहाय बाख्रि गायसन नाय एबा जों हाल जांख्रा बिदि फोरबो जोंङो खुंनायखौ नुनो मोनो। बे ओ हाल जांख्रा समावहाय जोंङो ओ हाजिरा खामला आरि फोर होआलासिनो जोंङो ओ न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरजों गामिनि आइजोफोरजोंहाय ज' जालायनानै जोंङो ओ सावरि बादालि जालायनाय खौ जोंङो नुनो मोनो आरो बै ओ माइ गायनायनि जोबथि सानखालि। औ बि बिदिनो जोंङो रंजा खुसियैहाय माइ आबाद मावनायावहाय जोंङो गोसो खुसियै ओ माइनि आबादखौ जोंङो बिदिनो ओ फोजोबनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जोंहा ओम बेखौहाय द' दान एबा स्नि दान बा ओ बा दान फोरसिम जोंङो बिदि दोननानैहाय
औ
गोबावनि उनाव जोंङो बेखौ माइ माइखौहाय जोंङो हानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा? औ बिदिनो जोंङो ओ माइ हाखांनायनि उनाव जोंङो माइखौ नाना नानैहाय बेखौहाय जोंङो मिलाव लांनानै सौनानै फ्रायसो बेनि उनावसो बियो माइरं जायो। बेनिफ्रायसो जोंङो बेखौ ओंखाम संनानै जानायखौहाय जोंङो नुनो मोनो आरो बे ओंखामानो जोंनि गाहाय आदार नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांङाबो बे आबादफोरनि सोमोन्दै एसे ओ बुंथिनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बुंनो थांङोब्लाथ' जोंना दैज्लां बोथोरावथ' जोंनिया माइनिनो आबाद जाखायो नंङा होमबा नोंथां? औ। बे माइनि अनगायैबो जोंनिया मैगं थाइगं बुंब्लाथ' जोंनिया बिदिनो दैज्लांङाव जिंखा लेस्रा बिदिनो ओ खुमब्रा बिदिनो ओ फात खाख्रेला बेफोरनि पटल बेफोरनि आबाद मावो नंङा होमबा नोंथांन?
औ नंगौ।
औ जोंनिया बुंनो थांङोबा मेसें बोथोरावथ' गोबां आबाद मावनाय जायो। बिदिनो आलुनि बिदिनो लावनि बे कबिफोरनि मुलाफोरनि नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ।
दुंङाव होग्रा धुनदियाफोरनिबो आबाद मावनाय जायो। ओं बेफोरखौ फाननानैबो जों गोबां फैसा मोनो नंङा होमबा नोंथां? ओ जों बिब्दिनो बे माइ गाय थांनायनि उनाव जो बिदिनो बेसरखौ फोनाय नुयो आरो बे ओ फो थारावनो ओमफ्राय बे ओ खायफाफोराथ' बे माइ गायखांनायनि जा जोंनिया बे ओ जा नारा थांलाङो नंङा होमबा नोंथां औ बे बे नाराखौ जों जेनेबा ओ बे नारायावनो जोंनिया बेखौ एसे एवनानै जों बेयावनो ओ खायफा खायफाखौ जोंङो मटरबो गायनाय नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो ओ बिदिनो जोंङो बे माइ गाखांनाय फोथाराव आलुनिबो आबाद मावनाय नुयो माइ गायाखांनानै जेब्ला हाखांनायनि उनाव। दा बिदिनो आलु आबाद ओ मावनो बुंब्लाथ' जों आलुखौ बो गोबां जा गोबां जातनि गायो नंङा होमबा नोंथां। बिदिनो आलु पादनाय आलु बिदिनो बादाम आलु बेफोरखौ गायनायखौ नुयो आरो। ओ थिग बिब्दिनो जोंनिया आलुखौ माबोरै गायो होनबाथ' आलुखौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो जेनेबा बे दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै हेवग्रोना लायो नङा होमबा नोंथां औ हेवग्रोना जों बेखौ बे नांगोलजों माने बेखौ लाइन लाइन सिनबोग्रोयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ सिनबोग्रोनानै बेयाव जोङो ओ जों खादा एबा मायाव जे आइजेंआव जों आलुखौ लानानै जों बेयाव आलुखौ माने बे ओ जोङो सिन बोनायाव जों माने बेयाव गायलाङो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ जोङो बिदिनो बारा गेसेंबो गाया गुबुंबो गाया आरो।
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो बेखौ गायखांनानै जोङो गायखांजोबनानै जों बेयाव हाखौ खबो आरो बे आलुखौ गायखांनायनि उनाव खबखांनायनि उनाव जोङो आलुखौ खोखांनायनि उनाव जेब्ला आलुआ एसे ओ जोंनि आलुआ एसे जेनेबा रज'यो अब्लानिया जों बेखौ हा बे आलुआव थानाय हाफोरखौ बोखारना होयो एबा आलुनि ओ जा हाथरफोरखौबो जोङो सोरेबा बुख्रुबना होनायखौ नुयो आरो।
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो लावनि आबाद बुंलाथ' जों जा समाव जों आलुखौ गायदोंमोन बे समावनो जोङो लावखौ गेजेर गेजेर होनाय जायो आरो लाव बेगरखौ नोंथां बिदिनो गन मोननै गायनानै खाथि मोननै गायनानै जों लाव बेगरखौ होनाय जायो आरो। जेब्ला जोंना आलु बिफांआबो एसे जौवो अब्लानिया बे लावाबो जौलाङो आरो बिदिनो आलु आलुआ जेब्ला जोंनिया बुरो बुरनो जायो अब्लानिया जों बेखौ बुरखांनानै माने आलुवा बुरनो जाब्ला जोंनिया लाव फिथाइया माने बिदि जमा एबा जमा थाइखाया आरो लावआ माने जेब्ला जोङो आलुखौ बुरखाङो अब्लाना जों लावा अब्लानि समाव जोंनिया बिदि बिबार बारो आरो
औ नंगौ
आलुखौ बुरखांनायनि उनाव बे लाव बिफांखौबो जोबोद जोथोन लानो गोनां जायो बेयाव दै फोरबो होबाय थानांगौ आरो नोंथां। बेनिफ्रायसो बे लावा जोंनिया माने देरो आरो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो लाव एबा आलुफोरनि आबाद मावनानैबो गोबां मानसिफोरा माने न'खर सुंथाबोदों आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनिया बे गोथां मैग थाइगं बुङोब्लाथ' जोंनिया बे समाव लाय लाफाफोरनिबो मैगं थाइगं गायो नङा होमबा नोंथां मेसें बोथोराव?
औ नंगौ
औ जोंनिया बिदिनो दाथ'ओ दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावथ' गासिबो न'खरफोराव फ्रायानो माइ गायजोबो आरो।
औ औ
औ जों माइ गायनानैबो जोङो बे माइखौ जों फानो फाननानैबो दा दा माइनि दामा बुंनो थाङोबा गोबांबोगासिनो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बेखौ जोङो न'खरफ्रावबो जों खायसेया माने जानो लागि खियो आरो खायसेफोरा फानहरो आरो हाथाय एबा बाजाराव। थिख बेबादिनो माइ गायखांनायनि जोंनिया जा जिगाब ओं खारो बे जिगाबानो जोंनिया गोबां जोंखौ खामानियाव हेफाजाब होयो। जों बिदिनो मैखुम बानायनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो। बिदिनो हाइजें आरो बिदिनो हालदै गायनायफोरावबो बे जिगाबखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोंनिया बिदिनो मोसौनो जोङो बै बोसोर बोसोर मोनसेयाव जों मोसौनो आदार होनो थाखाय बे जिगाबखौ जों माइहुङै माइहुंबो खालामना दोनो आरो खायबा खायफाफोराथ' बे जिगाबखौ माने फानहरो नङा होमबा नोंथां। फानहरनानैबो ओ खाय फा खायफाया गोबां जेनेबा रां आरजिनायखौ नुदों आरो मैगं गा थाइगं गायनायफोरावबो आङो होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ औ।
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाब जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ नोंथांजों दैज्लां आरो मेसेंनि आबादनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे।